थाङा नोंथां।
औ खोनादों खुलुमबाय नोंथां औ। दा ओ नोंथां जों सम हगारालासिनो जोङो ओ हाग्रानि मैगं हयथ'बा जोङो बे गोथां मेगं होनना बुङो बेखौ बे। बेनि सोमोन्दै एसे सावरायनो नामा नोंथां।
औ नोंथां सावराय जागोन।
औ नोंथाङा हाग्रानि हयथ'बा बे गोथां। मेगंफोरनि बागै मा मा मिथिगौ। बेनि सोमोन्दै एसे खोन्थालाय आंनो।
औ नोंथां थारैनो जोङो हाग्रानि मैगं एबा मैगं गोथा होनना मिथिब्ला जोङो जेरै हेलेंसि मान्दिया आरो जारि। बिदिनो तेलखफा। ओ आरो। बिदिनो गोबां मैगं दं सजना बिलाइ औ मेथ'खा बिबार औ नोंथां। औ बिदिनो पुदिना बेफोरखौबो जोङो मोननाय जायो आरो हाग्रानिफ्राय आरो ओयो मा मा नाम होनोमोनथाय बेखौ खिफिलेवा नामा अ अ बेखौबो जोङो हाग्रानिफ्राय मोननाय जायो‌। आरो दिंखिया बेफोरबायदि बायदि बायदि मेगंफोरखौ जोङो मोननाय जायो आरो। ओ नोंथाङा बिदिनो मेगं गोथां मा माखौ जानानै मोजां मोनो।
आं दा ओ जानायाव आङो बांसिनानो थास' बिथ्रिजों ना आरो बे खारदै खारै होननाय आरो औ ओमफ्राय दिंखिया बेनि उनाव आरो हाय बे सज'ना होननाय आरो गोबां दं गोबांनि मुङानो फैयाखै दा ओ नोंथांनाव आं ङो फंनैसो खोथा सोंनो सानदोंमोन
दा ओ नोंथाङाथ' मिथिगौ ओ बे दाथ' जोंना माब बा मेथ'खा बिब बार मोननाय जायो होननानै
औ नोंथां
औ बे मेथ'गा बिबारखौ माबायदिहाय सङो माबायदिहाय ओ सायो बेनि सोमोन्दै एसे खोन्थानो हागोन नामा आंनो
औ नोंथां हागोन ओ मेथ'गा बिबारखौ ओ माबायद दिहाय सङो होनना बुङोब्ला जोङो मेथ'गा बिबारखौ फास्टावनो खानानै लायग्रोनांगोन ओ जेन'बा मेथगा बिबाराव बिदिनो थफिनाय जायो नालाय बे थ'फिनाय थफिनायखौ ओ जोङो खानानै लाना फैनांगौ आरो बिनि उनाव बिनि बिबारखौ जोङो बासिनांगौ बासिनानै जोङो बिदिनो सुनानै बिदिनो गोबां ना ओ बेदर बेफोरदिबो जोंबो संजायो आरो बेखौ फास्टावनो बिदिनो बेदरफोरखौ बेदर ना होयो ब्ला बेदरफोरखौ एवफ्रामना लानानै आरो बेखौ बेदरा जेब्ला मोजाङै एवफ्रामनाय जागोन बेखौ बेयाव होदेरनांगौ आरो होदेरनानै जि पियास थियास मस्ला मस्लि होयो बेखौ होग्रोनानै लानानै बिदिनो दै होनानै संनांगौ आरो बिनि उनाव सिनि संख्रिफोर नांबाथाय बिदिनो ओ बाहाय रोसि थेब थेब जाबाथाय बिदिनो मोनबाय आरो
औ नोंथाङा आंनो बेनि माने खटखौ माबायदि खोन्थानो हागोन ना बाय माने जानानै माबायदि मोनो माबायदि नाङो बेनि सोमोन्दै
औ नोंथां औ नोंथां हागोन बिनि खदाथ' जोबोद गोथाव जायो बिदिनो हाग ग्रानि बुस्थु नालाय बिदिनो दैयाव मोनो बे मै माबा मेथ'गा बिबारखौ बिदिनो जोबोद गोथाव जायो आरो औ नोंथाङा मोनजाफेरबाय नामा नोंथां
नोंथां आं मोनजाफेराखै बेनिखायनो नोंथांनाव सोंदोंमोन आं माबायदि होननानै
औ नोंथां ओं बिनि खदाथ' जोबोद गोथावानो जायो औ
जों आंनि मिथिनायावबाथाय मेथ'खा बिबारखौल' जों जाया जानो हागौ मेथ'खानिखौ माबाफोर माने मेथ'खा बि मेथ'खायाव जोङो मेथ'खा बिबारनि अनगायैबो मायबाफोर जाजाथाव दोङो नामा बेयाव मायबाफोर माने
आंथ' दा बिदि मेथ'खा बिबारखौल' जानाय आं नुनो मोनदों आरो बिदि जेबो बेनि जानायखौ आं नुनो मोनफेराखै आरो दिनैसिम नोंथाङा मिथिगौ नामा
मिथिया नोंथां आङो बेनिखायनो सोंदोंमोन आरो नोंथांनाव
औ आं मेथखा बिबारखौल जानायखौ नुनो मोनदों आरो ओ नोंथाङा दा ओ खारै ओंख्रिखौ जेनेबा मा मा मैगं गोथां लगायनानै सङो नोंथाङा एसे बुंनो हागोना नोंथां
आं दा बुंनो थाङोब्लाथाय आङो ओ बांसिन खारै मैगङा आङो
औ
थास नङा नङा आङो खारदै खारै बांसिन जानो मोनदों आरो
औ
आं बांसिनानो खारदै खारैखौनो जानाय मोनदों आरो बे माने गोथां मैगंजों खारै जानाय अ ओ नोंथाङा माने बे खारदै खारैयाथ जोंना माने गोबां मैगं लगायनानै जानाय जायो नालाय औ बेखौ मने एसे खट मोनदो आरो आङो बे खारै मैगंखौ आरो ओ देहानि थाखायबो माने मोजांसिन होननानै सानना लादो आरो नोंथाङा औ नोंथाङा दा ओ बे थास बिथ्रि हयथबा थासजों संनाय मैगंफोर मिथिगौ नङा होमबा औ दा बे थासखौ मा माखौ जानाय जायो आरो। बेनि। मा मा माने बे माने मा मा पार्टखौ मा मारि जानाय जायो बेनि सोमोन्दै इसे खोन्थानो हागोन नामा।
ओन्थानो हागोन ओ थास'खौ मा माजों जानाय होनोब्ला थास'खौ गासिखौबो जानायानो जायो जेन जेरै थास' बेदरखौबो जानाय जायो थास'नि आयथें जायखौ आयथें होनो बेखौबो जानाय जायो थास'नि थाराखौबो जानाय जायो आरो थास'नि बिलाइ जेनबा गोल्लै बिथुरि होनो बिखौ बिखौबो जानाय जायो आरो। औ थास' बेदरखौ ओ माबायदिहाय जानाय जायो होनना बुङोब्ला जोङो थास' बेदरखौ फास्टावनो बिनि बिगुरखौ लेमग्रोनांगोन सैनानै लानांगोन बिनि उनाव औ बिनि उनाव जोङो बे थास'खौ ओ मोजाङै जेन'बा थास'आथ' मानो नालाय बेनि थाखाय मोजाङै एवफ्रामग्रोना लायो बिनि उनाव नाफोरजों संङो बांसिनानो नाफोरजोंसो संनाय जायो आरो ओ बिदिनो थास' बेदरखौ मोजाङै एवफ्रामग्रोना लानानै बिदिनो मस्ला मस जि होयो बिनि उनाव नाखौबो जोङो एवफ्रामग्रोना लाग्रोनांगोन बेनि उनाव जोङो खारै सङोबा खारै होजायो आरो थावबो सङो नालाय बिदिनो गावबा गाव गोसो बायदि
औ।
औ बिनि उनाव जोङो जेब्ला था स'आ थास' बेदरा रुइगोन अब्ला जोङो बे नाखौ होना होयो आरो बिदिनो जों थास' बेदरखौ संनानै जानाय जायो आरो नोंथां।
औ दा ओ नोंथाङा थास' बिबारबो जा फेरबाय नङा होमबा।
औ नोंथां।
औ नोंथाङा थास' बिबार खानो थांफेरबायना थांफेराखै।
औ थांबाय नोंथां गोबां बार जोङो थास' बिदिनो जोंनि गामि ओनसोलावनो नालाय। मोनखायो नालाय बिदिनो गोबांबा थास' बिबारफोरखौ खानानै जोङो ओ लाबोनानै संनानै जाफैबाय आरो।
औ नोंथां नोंथांमोननि ओनसोलाव बे थास' बिबारखौ बांसिनानो बायना जायोना न'आवनो खानानै बांसिन जायो।
औ नोंथां ओ दा जोंनि ओनसोलावथ' गोबाङानो बेपारिफोर ओंखारबाय नालाय बिदिनो खायफा खायफा मानसिफोरा बिदिनो बेपार खालामो नालाय बिदिनो खानानै लांनाय लाङो नालाय बिदिनो दा जोंनि गामि ओनसोलावबो गोबां ओरै मोननायखौ जोङो नुला आरो मोननाय जाला माने दिनो जि मोनो न'फोरावबो थास'नि आबाद मावो नालाय बेफोरखौबो जोङो खानानै न'फोरावनो लाबनानै जायो आरो।
जों दा ओ नोंथांमोननिथिंहाय बे थास' थास'नि आबाद खौहाय माबायदि मावो नों थाङा एसे खोन्थानो हागोन नामा मिथिगौबा?
औ नथां ओ जोङो थास'खौ माबायदि मावो होनबा जों थास बेदरखौसो गाय गायो नालाय थास बेदरखौसो गायनांगौ आरो बिदिनो ओ थास' बेदरखौ बिदिनो हा जेनेबा हाखौ माबानानै बाहाय खुरनानै बे हा थास' बेदरखौ फबनानै दोनो आरो बिदिनो लासै लासै अब्लासो थास'आ फेंखा माबानानै फेंखा बेरनानै गाजा बेरना थास'आ रोदोममोन नालाय बिदिनो गेदेर जालाङो आरो।
औ।
दा ओ नोंथां नोंथांमोननिथिंहाय बे ओ गोथां मैगं दा थास'ल जाबाय नङा होमबा दा? बिदिनो मा मा? मा मा बेफोरबायसा हाग्रानि मैगंखौ माने न'आवनो माने हा बे माहोनो? गायनाय जायो बे मिथिगौ नामा माने?
औ नोंथां जेनबा हा हाग्रानि बुस्थुवाथ हाग्रायावन रज'खायो नालाय आरो मैगं गोथांखौ मा माखौ गायो होनना बुङोब्ला जोंङो गानाय माने लाइफोरखौ फोयो लाइ लाफाफोरखौ फोग्रोयो फोग्रोनानै जेब्ला ओ देरगोन अब्ला जोङो गोदोरसिन खालामनो थाखाय जोङो लाइखौ फांफा फांनै फुनानै जोङो गायना दोनबाथाय बिलाइफोरा गुवार गुवार जायो नालाय बिदिनो खायफा खायफा गायनानै दोनो। औ। बिदिनो गोबां औ।
थां बुंलाय।
बिदिनो गोबां मैगं-थाइगं दं जायफोरखौ गायजायोबो जायफोरखौ ओ खायफा खायफाफोरखौ फोजायो आरो।
औ। दा जेरै सजना बेफोरखौज जों गायनांगौसो जायो नङा होमबा बि
औ औ
औ आरो दा बिदिनो नोंथाङा मा मैगंखौ जानानै बांसिन मोजां मोनो माने बिदि हाग्रानि मैगं माबे मोनसे
औ औ ओ आंथ' दा बि बिदिनो नोंथाङा दहाय बुंलांनाय बायदि खारदै खारदै ओंख्रिखौनो जानानै जोबोद मोजां मोनो आरो। आरो खारेनखायाथ' पिस्ला जायो नालाय फिस्ला जानायनि थाखाय जोङो सजना बिलाइखौ होफाथारनांगौ आरो होमब्लासो जों फिस्लाखौ फिस्ला जायो आरो आरो बिदिनो खारै ओंख्रियाव मा मा मैगं गोथां होनो होनोब्लाथाय जारि मैगं सजना आरो लाइ लाफा बिदिफोरखौ होफादेरनाय जायो आरो अब्लाना गोथावसिन जायो आरो।
औ दा ओ नों खोनादों अ नोंथां ओ दा बिदिब्ला जोंना समाबो जाबाय दा आं उनाव लोगो मोनगोन होननानै आसा थाबाय
औ दे नोंथां गोजोनथों